अ होमबा जों दा मानि सायाव रायज्लायनो नोंथां?
नोंथाङाहा ओ बिदिनो जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआव मावनाय बायदिसिना खामानि बा जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआव मा मावनानै थायो बा मा मा मावो बेफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै नोंथां।
अ जागोन जागोन नोंथां जागोन।
औ दे होमबा नोंथाङा एसे औ
अ दे होनबा आं जागायग्रोनि एसे
औ दे नोंथांसो जागायदो। ओ
अ जोंनि सानफ्रोमनि जिउ खुंनाय बु-बुंबोलाथ' जों अ गोदो गोदायनिखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि आबौ आबैमोननि समनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि बर'फ्रा बा बांसिनानो जों आबाद गाहाय हारिना जों बिनिखायनो जोंनि आबै आबौमोनखौ गोदो गोदाय जोङो पु आबौमोनखौ फुङावनो सिखारनानै अ मोसौ लानानै नांगोल लानानै हालेवनो थांनायखौ जों नुयोमोन।
औ औ।
आरो जोंनि आइजोफोरा अ फुङावनो सिखारनानै वाल गाहेन वा-वाल बा गाहेनाव जोङो माइ सौनायखौ नुयो जोङो फुङावनो सिखार- नानै बेफोर आरो जो आइजोफोरा सिखारनानै ननि खामानि दामानि मावनायखौ जों नुयो जेरैबायदि। जानाय लोंनाय न सिबनाय। सिला सिबनाय थोरसि अ फोरखौ सुनाय दो दोख्ला सुनाय बेफोरखौ जों नुयो आइजोफोरखौ। फुङाव सिखारनानै बेफोरनो आरो अ सम जाबोला बेफोरबायदि एसे। अ सम जाबोला जोङो अ दुब्लि फोथाराव। ओंखाम लाना थांनायखौ जों नुयो हालेवनाय जायगायाव। आरो बिदिनो लोगोस। ए अ जोंनि गथ गथाय एबा गथफोरखौ सेंग्राफोरखौ सिख्लाफोरखौ जोङो। अ फो बेफोरबायनो फुङाव सिखारनानै मोखां सुनानै फरायनानै दुगैनानै लोबस्राङो जोङो फरायसालियाव थां- नायखौ नुयो जोङो ज जयैनो।
बिनो बिमाफोरा साब ओब बिमा-बिमाफोरा जाहां लोहां अ जाहाखां लोहोखां सेंग्रा सिख्लााया बा फिसा फिसाज्ला फिसाजोफोरखौ फरायसालियाव थिनहरो थि समावनो।
औ
अ आरो जोंथ गोदो गोदायनिखौ नायबोला जोंनि गोदोनि सेंग्रा सिख्लाफोरा फरायसालिफोराव। गोजानबाबो थाबायना थाङोमोन गोबां नाथाय लासै- लासै फायै-फायै साइकेलाव ओंखारबाय साइकेल लाना थाङो आरो दा लासै-लासै फायना फायै-फायै जों बाइक लांनायखौ नुयो। गथफोरख स्कुल कलेजफोराव फरायसालिफोराव।
औ
आरो जो-जोंनि सानफ्रोम मावनाय खामानि बेनो जोङो फरायसाफोरा बिदिनो फुङाव उथिनानै द द फरायखांनानै। जानानै लोंना फरायसालियाव थांनाय फरायसालिनिफ्राय फायनानै बिदिनो दसे अ रेस्ट लानानै। मोनाबिलियाव अ लोगोफोरनो जयै गेलेहैनाय। गेलेहैनानै आरो मोनायाव फायना आथिं आखाइ सुनानै जों। ओब-फरायनाय-खो नुयो जोङो फरायनायजों उन्दुनाय आरो अ फुङाव सिखारनाय फरायनाय। फरायसालियाव थांनायखौ बिदि नुयो आरो जों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फरायसा गथफोरखौ।
आरो बिदिनो जोंनि आबौ आबै बा फामोनखौ बिदिनो फुङाव सिखारनानै हालेवनो थांनाय आबादारिफोर- आरो सोरबाफोर हाजिरा खामला मावोब्ला अ जाखां लोंखां अ अ दाइन रिंगायाव जोङो। खामानियाव ओंखारलांनायखौ जों नुयो।
बिदिनो जोंनि आइजो फ्राबो गोबां बिदिनो खामानि दामानि मावनो थाङो बिसोरबो बेफोरबायदिनो फुङावनो सिखारना बे दाइन रिंगायाव जाखां खां लोंखां दाइन रिंगायाव खामानि मावनो थाङो बिसोरो।
अ नोंथाङा एसे दा नोंथांनि नोंथांमोननि थिंनि बागै बा नोंथांनि बागै दा फोरमायनो हागोना एसे।
औ नोंथां बेनो आरो जोङो अ सानफ्रोमबोनि खामानि होनोब्ला ओ-जोंहा ओ-फुङावनो जोङो सिखारबाय उन्दुनायनिफ्राय जोङो सिखारबाय सिखारनानै ओ-नखनि बायदिसिना खामानिजों ओ माखासे मावनो गोनां थायो बेफोरखौ मावबाय। बिनि उनाव जोङो आबाद मावनायनि बोथोरबो जोङो आबाद बोथोराव थांबाय। माव ओ बिदिनो आबादफोरनि फारसे मावबाय बायो। ओरैनो आरो आबाद ओ मावै समाव जों जाय समाव ओ बे समाव समाव जोंहा आबाद मावनायनि सम थायो आरो जा जाय समाव जोंहा आबाद मावनो थाया बेफोरावनो बेफोर समाव जोङो माने हौवाफोरा न'आवनो थानानै बायदिसिना न'नि ओ बेराफोर दुमनाय बा बहाबा ओ सोरगिदिं बेराफ्रा ओ बायोब्ला बा गाज्रि जायोब्ला बेफोरखौनो दुमथेनाय ओ मोजां खालामनाय औवा दाननाय बेबायदिनो खना खनग्रा बा बिफांफोर बिदिनो बन सिननाय बिफां बन दाननाय बेफोरबायदि खामानिया सोलियो ओमफ्राय हिनजावफोरा बेबायदिनो सिखारनानै फुङावनो बिसोरनि सानफ्रोम बोनि खामानि हिनजावफोरा माने फुङावनो सिखारनानै सिथ्ला सिबो बिसोरो सिथ्ला सिबनानै गिबियावनो बिनि उनाव ओ बायदिसिना द दोख्ला थोरसि लथाफोरखौ सुस्रां सुस्राङो सुख्रांनायनि उन सुस्रांनायनि उनाव जोङो साहा फुदुंनानै साहा फुदुंनानै लोङो लोंनायनि उनाव आरो फुंनि बोथिसे बोथिसे जा फुंनि जानाय आदार बे आदारखौ जोङो जानो थाखाय बिसोरो आइजोफोरासो थियारि खालामो आरो। थियारि खालामनायनि उनाव जोङो जाखाङो। जाखांनायनि उनाव जोङो फुंनि बोथिसेखौ जाखांनायनि उनाव ओमफ्राय गावबा गावनो गावनि खामानियाव सोरबाया ओ गावनि खामानियाव बायजोआव ओंखारलांबाय सोरबाया न'आवनो खामानि मावबाय। थिं बेबायदि आरो बिनि उनाव आरो जोंहा आरो फिन जोंहा जेब्ला सानजौफु जायो अब्ला आरो बे समाव जोंनाव सानजौफुनि आदार जानाय समा सफैलायबाय अब्लानिया बे आइ बिफोरानो बा न'खरनि आइजो गाहायानो फुं सानजफुनि थाखाय आदारखौ फिन संफिनबावनानै बेबायदिनो जयै आरो जेब्ला बायजोआव थांनाय मानसिफोराबो फैफिनो ओ जेब्ला सानजौफु जायो फैनो थाखाय जानो सम जायो आदार जानो। बा ओंखाम जानो बै समाव आरो फिन लोगो मोनफिनलायो आरो जोंबो ज'यैनो खोनसेयाव। ओ बिदिनो अ बिदिनो थाङै थाङै आरो फिन जेब्ला मोनायो मोनायो अब्ला मोना मोनाबाथ' जों आरो जेराव गोजान गोजानाव थांदोंब्लाबो जोंङो फिन माने न'आव फैफिननानै बयबो न'खरनि ओ माने गासैबोबा साफ्रोमबो फैफिननानै न'आव ज' जाफैयो। ज' जाफैनायनि उनाव फिन जोंहा न'खरनि गाहाय आइ मोनानि थाखाय आदार संनानै बा खाजाखौ संनानै होयो। जानानै जोंङो उन्दुनाय ओ उन्दुयो आरो थिग बेबायदिया साम मानि ओ हाबा होनोब्ला जों सुबुं बेनो आरो जोंहा सोलोलोङाव अ सोरांलाय हरजालाय थिग बेबायदिनो बे सेम मोनसे खामानिखौनो जों माव माने बावफिनबाय थानाय
औ
जिउआव आबाद मावहैनाय फि न'आव फैफिननाय आरो सम जायोब्ला जोंङो बायजोआव थांनाय फन मोना मोनाफिनबाथाय आरो जों फिन फिसिनायनि आरो उननि गुटाया माने
औ
जेरै जों दाउफोरखौबो जिब जुनारफोरखौबो जों नुनो मोनो दाउफोराबो बेबायदिनो जोंङो फुंङावनो बिसोरो ओ आदार नागिरनो बा बेरायनो बिसोरो ज' ज' ओंखारलांङो दा बेबायदिनो बायजोआव गिदिंनानै बेरायनानै बिसोरो आदार जायो उदैखौ गावनि उदैखौ सुफुंङो ओ फिन जेब्ला मोनायो अब्ला मोनाबा बिसोरो माने गावबा गाव जेरै जेरै जिराव मेराव थांनाय ओ बिसोरनि लोगोफोरा बा दाउफोरा फिन माने ज'यै फैफिननानै मोनायाव गावनि थाग्रा जायगायाव ज' जाफैफिनो ए थिग बेबायदिनो आरो माने सामसामबो बिनि औ ओमफ्राय नोंथां नोंथांमोननिथिं ओ माने माबायदि नुनो मोनो बेफोर माने सानफ्रोमबोनि जिउआव आरो मा माने आथिखालाव मा मावनाय नुयो मा मावनानै थानायानायखौ नुयो माबायदि ओ जिउ खुंनायखौ नुयो
अ जोंनो जोंनि बिथिंथ' नोंथां जोंनि बिथिंथ' बिदिनो दा जोंनियाबो गामि एसे टाउन सोहोर जाहांबाय बिदिनो मानसिफोरा जोंनियाबो फुंङावनो सिखारनानै जोंनि गोबां सुबुंफोरखौ फुंङावनो सिखारनानै थाबायनो थांनायखौ जों नुयो मरर्निं अवक होनो बेखौ थाबायनो थांङो सोरबा खारो बिदिनो सेंग्रा सिख्लाफोरा फुंङाव उथिना खारो गावनि मा देहाखौ मोजां ओ सावस्रिखौ मोजां लाखिनो थाखाय देहा थबसेखौ बिदिनो थाबायो बोरै बेन्थ' जा गासैबो सेंग्रा सिख्ला खारो
नोंगौ
जोंङो बिदिनो दुगैस्रां लोबस्रां मोखां सुना साहा आरि लोंनानै जाखां लोंखां ओ जेरै सेंग्रा सिख्लाफोरा स्कुल कलेजाव ओंखारलाङो बिदिनो आरो जायफोर हाजिरा खामला मावो बिथांमोनाबो जाखां लोंखां आं बे दाइन फुंनि दाइन रिंगायाव ओंखारलाङो खामानि दामानि मावहैनो आरो बिदिनो खामानि मावनो थांनानै बिसोरो बेलासे समाव आरो न'आव ओंखाम जानो फैफिनो बिदिनो अ बार' जिनै एबा जिसे बाजियाव ओंखाम जाखाना नैजि नै बाजियाव आरो खामानि मावनो थांनाय बिसोरो बिदिनो बा द' बाजियाव न'आव फैफिनाय बिसोरो खामानि मावनानै आरो बिदि लोगोसे जोंनिथिं गोबां साख्रियाला सुबुंफोरा जेरै मास्टारफोराबो बेबायदिनो गु रिंगासोआव फरायसालियाव थांङो बिदिनो थांनाय बे बिथांमोनाबो बेर ब्रै बाजि बा बाजियाव स्कुल कलेजनिफ्राय थायो फोरोंगुरुफोरा फायनानै बेफोरबायदि हराव व खाजा जाखांनाने उन्दै न'खरनि मानसिफ्रा ज' ज' जये'रायलाया आरो बे समाव जोंनि मोनसे गामियाव आरो मोनसे नुनो थाङो बिदिनो मोना समाव बयबो खामानि दामानि फैनानै साख्रि बाख्रिनो फैनानै जयैनो लोगो ओ लोगो लोगो जानानै जनानै जोङो राय्लायनायखौ नुयो आरो गोबां ओ जो जोंनिया जेरै दैज्लां बोथोर एबा गोलोम बोथोर समाव जोंनि बिफां सिङाव माबाफोराव एसे सां बैसां औवानि बैसां लुनानै जनानै जों रायलायनायखौ नुयो बोराइफोरखौ सेंग्राफोरखौबो बिदिनो हर हरसिम ओ बिदिनो जोंनि दै मा गोजां बोथोर समाव ज'नो बिदि मोन मोनाबिलि बा हर समाव अर सायनायखौ नुयो जोङो ज' ज' लोगो नांनानै बायदिसिना बाथ्रा रायलायो बिदिखौ नुयो आरो जों दाबो जोंनियाव बे बेबायदिनो सोलिबाय दं आरो खामानि दामानि जायफोरा गैया गोलोम बोथोर समाव बिफोरखो बिफां सायाफोराबो बिसोरखो सानजौफुङआव जिरायना थानाय नुयो बिदिनो बिफां सिं सिं आरो जोंनि आइजोफोरा बिदिनो न'नि दहाय बुंनाय बायदि न'नि खामानिफोरखौ मावो फुङावनो सिखारनानै औ ओ गावनि हौवा ओ फिसा फिसाजोफोरखौ जाहाखां लोंहां हौवाखौ खामानियाव एबा साख्रियाव खेदाइ हरो आरो लोगोसे गथ' गथायाइखौ फरायसालि खेराय हरो आरो बिदिनो न'नि खामानि बिदिनो फुंनिफ्राय हरसिम जोंनि आइजोफोरा फला खामानिखौनो मावबाय थायो न'नि खामानि जानाय लोंनाय खावनाय न' सिबनाय सेला सिबनाय बोरमा अमा नायनाय दाउ नायनाय मोसौ नायनाय बेफोरावनो सम थाङो जोंनि आइजो फोर बांसिन जोंनि गामियाव आरो जोंनि गामियाव साख्रियाला हिनजावफोराथ' साख्रियाव थांबाय आरो सोरबाफोरा हाजिरा माव नो थाङो जोंनि आइजोफोराव बिसोरो हाजिरा मावनो थाङो बेफोरबायदिनो समाव थाङो समाव थायो बेफोरबायदिनो आरो न'आव थानायफ्रा बिदिनो फुंनिफ्राय हरसिम खामानि मावबाय थायो आरो
नोंथाङ होमबा हेल' नोंथां होमबा जोंनि सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै
अ समा जाबाय नोंथां
उम
दे होमबा नोंथां